औ सार मा खालामगासिनो दोङो? जायाखै ओम मा खालामबाय दं? खोनादोंना मोजाङै
औ
खोनादोंना खोनायाखै सार मोजाङै आंनि रावखौ
हेलौ
औ खोनादों खोनागासिनो दं आङो ओ ओ ओंखाम जाबाय
खोनादों
ओंखाम जाबाय
आरो
मा खबरा खबर
खबराथ' बिदिनोसै सार गेजेरावनो अखा फैनाय बोथोर
र'
ओइ अखा फैदों माथो नै आं नोंखौ कल खालामनो होननानै लामाथिं फैदोंमोन
द
नै दा आं बै लामायाव थानानैबो बिदिनो फन रायलायहैबाय थादोंमोन ओमफ्राय खोनादों खोनादों अखासो फैबायनाा दायोनो
आ मा गोसाना लासै गोसााना लासै
गोसा गोसायानो फैदों नंखायालाय
बुरजयार ने
गोसा गोसा फैबाय
जोंनि थेंमफु
एम्बु ना एरैदो एम्बु एम्बु
अ्लानो
नोंलाय जायोना जायाबो बुंलाखौलाय
सायो
हम उम एम्बुखौथ' मोनखायानोसिन दानि जुगाव ना खांख्राइफोरखौो नागिरहैदो अखा फैनायाव
खांख्राइ बाथोन जानो बिराद गोथाव मोनलै फुङाव
होनबा हराव नागिरना हराव मोन
जोंनि जोंनिथिं बिदि दैयानो गैयाना नां मायथावना दंग'बो गैया मोजां
हम जों थिंलाय मोनोलै मोननायालाय हमनो बायाबा ना खांख्राइाया मेरलासो मोनो
ए
दा बायोोना हमनो उम
द
हा गिदिरबो मोनो फिसाबो मोनो नास्राय नास्राय सोलाय बे ए दा गिदिरलाय मोना मालाबा मोनो मोननायालाय ओरैनो बे कमन नास्राय नास्राय गुबैफोरखौ मोननाय जायो आरो
ना बोथियाफोरखोलाय
नो मोननायालाय एसे खम होनबाबो। मोनो मोननाया
देरथारा नायानो नायानो देराखैदांलै
औ नंगौ नाया देरखनो हायाखै अखा बाना फैनायानो बावाखैना आरो
उम
हाख'रफोराव हारफोराव दै थानायाबो बारा बावाखै उम
बारसो मोजां बारदोंमोनलै जोंथिं
उम जोंनिथिबो बार बार दोंमोन बेखनोथ' बार जानो होननानै आं लामाथिं थांदोंमोन। खायसो खारबोबाय
उम दहायलाय साबैसे लोगोफोर लोगो मोनखो
औ दा सासेल'सो गोदान लोगो मोनदों। ओमफ्राय कलखौलाय आं सान खमफि रालायनो हादों ओमफ्राय गोदानै मोनबाय सासे
उम उम बिसोरो ना नेट
उम आ दायो मा होनो वाटसेएपाव कल रायजलायबोला भिडिअल रायजलायबाबो जेबो प्रब्लेमानो जाया। खारियाआव